औ औ खोनादों खोनादों।
दानिया मा आयदानि सायाव रायलायनो?
ओ जों दायो ओ गेलेनाय जेनेबा खेलाफोरनि खेलाफोरखौ माबोरै बे गेलेयो मा मा रोखोमनि? खेलाफोर दङ बेफोरनि सा सोमोन्दै एसे रायलायनोसै।
उम दा नोंथाङानो खिन्थाग्रोदो मा मा खेलाखौ नोंथाङा मिथिगौ?
औ। खेला होनोबाथ' ओ जोंनि बर'फोरनि गेजेराव गोबां खेलाफोर गेलेनायखौ नुनो मोनोमोन। गाहायै खेलाफोर होननानै बुङोब्लाथ' जोंनि गेजेराव फुटबल क्रिकेट। ओ काबादि। ओमफ्राय भलि बल। बेफोरनो गाहाइ गाहाइ खेला होननानै बुंनांगोन। ओ बे खेलाफोरनि गेजेराव ओ मोनफ्रोम खेलायावबो गावबा गाव रुल्स एबा रेगुलेसनफोर थायो। गाहायै ओ फुटबल फुटबल खेलायाव ओ गासै जोंनिया जिसे मोनसे टिमाव जिसेजोन प्लेयार गेलेनाय जायो मोनसे टिमाव जेनेबा मोनसे टिमाव जिसे खरै गाहाय मोनसे गेमाव गाहाय नैजिनै प्लेयार गेलेयो।
उम।
लोगोसेनो बेयाव गाहाय बेयाव फुटबलाव माखासे नेमखान्थिबो थायो जेरै ओ जेरै- पेनाल्टि जोनाय ओमफ्राय हेन बल हेन जानाय जेनेबा बला जेनेबा गेलेफुबाय थानायावनो जुदि नोंनि आखाइयाव नाङोब्ला बे बेखौ जेनेबा हेन्द जानाय होननानै बुङो। ओमफाय बेयाव बे मोनसे जाहैबाय ओमफाय बेयाव ओ माबा फावल-फावल होननाय बो मोनसे ने जेनेबा खान्थि दङ फुटबल खेलायाव। फाउला जाहैबाय ओ बेयो जाहैबाय। जेनेबा गेलेफुबाय थानाय समावनो सोरबा सासे मा सासे प्लेयारखौ जेनेबा सासे प्लेयारा जुदि इन्जुर खालामोब्ला जेनेबा खामफ्लाङोब्ला बेफोरबायदियाव ओ फाउला जायो। ओ। ओ गल खाथियाव जेनेबा मोनसे ओ। सिमा थायो बेयाव जुदि हथात प्लेयार्सफोरनि गेजेराव जुदि फाउल जायोबा बेयाव पेनाल्टि जोनाय जायो ओ फुटबल मा गाहा ओ गाहायै ओ गुजि मिनिटसो जायो ओ हाप थाइम। औ इदिनो। फर्टि बा फर्टिफाइभ मिनिट बिदि जायो गेम लायै गेम ओमफ्राय बिनि गेजेराव जुदि बल गला जुदि द्र द्र जायो अब्ला बेहाय। पेनाल्टि सुट जोनाय मोनसे ओ रुल्स दङ बेयाव-बेयाव मोनसे टिमा थरबा गलै थरबा बल। जोनो मोनो गासै दसथा जिथा बल जोनाय जायो मोनसे बे टिमाव जुदि जाय टिमा जुदि बांसिन गल सोनो हायो बे टिमा आनो उइनार जाहैयो लोगोसेनो बे थांबा ओमफाय बेनि उनावहाय उम। गलकिपारा जाहैबाय ओ जाय खि ओ गल ब गलसे गलाव जेनेबा गलखौ हम ओ हक हमथानो थाखाय खि किफार थानाय जायो बेखौनो गाहायै कि फार होननानै बुंनाय जायो। बे जेनेबा बेहा जेनेबा बलखौ आखाइजों दांनो हानाय पावारा आखाइजों दांनो हानाय हमथानो हानाय ओ पावा माने बेहा। ओ जेनेबा मोनथायबा हायो आरो नायो आखाइजों हमनो मोनो ब खौ नाथाय गुबुन प्लेयारफ्रा जेनेबा गेम खेला जाफुबाय थानायाव माने बे मानसिया बे प्लेयारफ्रा बलखौ आखाइजों हमनो मोना ए मोनसे आरो।
ना बल बलफोरनि मादावहाय बांसिन मोजां मोनजानाय बलखौ आं भलिबलखौ ओ मोजां मोनो।
औ। नोंथाङा होमबा भलिबलनि सोमोन्दै बुंनो हागोन नामा?
भलिबल गेलेनायनि सोमोन्दै आं बारा मिथिया खिन्थु गेलेनानै मोजां नाङो आरो। आखाइया एकदमबारे माने बोलोफोरा एकदम खारस्राजोबो आरो देहाफोरा गरम जाजोबो। मोजां नाङो देहानि थाखायहाय
औ भलिबलखौ गाहाया भलि बलखौथ' गाहायै नेट-नेट
नेट नेटखौ पास खालामनांगौ आरो बुनानै ओमफ्राय बिथिंनिया बुहरोबा माने हायाव खोलैनो नाङा। हायाव खोलैबाथाय नोंहा माने माइनास जासि गोन आरो नोंनि एकाउन्टआ मायनास जासिगोन आरो दा ओमफ्राय बबेबा मोनसे पार टिया जुदि ख-ख माबायोबाथाय खोलैबाथाय नोंहा आरो बांसिगोनदां आरो बिदि।
औ स्करा जेनेबा इथिं गाहायै मोनसे मोनसे
माने बै मोनसे पार्टिखो माने बु बुहोनो दा बुनाङाथों बुनो हाथों-हाथों हानाङाथों बिदि मोनसे टारगेटआवहाय बुखारनाय जायो आरो। ओमफ्राय नेटखौ पास खालामनां फोर भलिबलखौ गोजौनिफ्राय बुनानै भलिबलखौे हिनजावसा हिजावसाफ्राबो गेलेयो मोजांनो मोजां। दानियाथ' हिनजावसाफ्राबो बांसिन ओ खेलाफोरखौनो गेलेयो, जेरैहाय काबादिबाबो, काबादिखौथ' गेलेखायो क्रिकेटबो गेलेनाय नुबावोसो। ओमफ्राय भलि बलबो गेलेयो। इदिनो हिनजावसाफ्राबो जेराव बाहागो लायो आरो खेलाफ्रावबो। निखौ नायनानै।
औ।
इदिनो गेलेनाया आरो देहानि थाखायबो मोजां। गोहो बोलो बाङो कनफिदेन्ट फैयो।
औ।
खालामग्राफ्रा मोजां नाङो आरो।
अह ओमफ्राय नोङो बुंनो हागोन नामा? बर'फोरनि गा या एसे जे-जेनबा मा जेनेबा एसे फेमास जानाय जेनेबा गेलेगिरिफोरनि मुंफोर नों मिथियो नामा?
आं बारा मोजां मिथिया इसोरो माने हलिचरन ब्रह्म ना मा टाइटेलफोरखौ बावबाय आङो।
औ हलिचरन नार्जारि।
ओ हलिचरन नार्जारि दं दुर्गा बर'मोन दं। बिसोरनो बांसिन आरो। जमुना ब्रह्मा ना जमुना बर'मोनथाय कमफु गेलेयो। आं बारा गेलेनो नायनि बांद्राय मोजां मिथिया। नो मोजां मोनो आरो नाय
उम
क्रिकेटखौबो मोजां नाङो बेट बुनायखो सिक्स सिक्स मारिबाथाय मोजां नाङो आरो।
औ नों मिथियो नामा क्रिकेट गेलेनायाव मोनसे टिमाव साबैसे प्लेयार थायो?
ओ एगार'जनफोर थायो नामा?
औ
एगार' बार' एकजेक मिथिया
जिसे जिसे जन फो ओ गेलेगिरि फोर थायो मोनसे टिमाव।
उम बेयावहाय रिफारिन मोन थो थायो नामा रिफारिमेन्टबो
इयावहायथ'रिफ फारिथ' होननाय थाया एम्पायार थायो।
फेर होनो नामखौ मोजां मिथिया खिन्थु
औ
जे लिट लाग्रा।
औ
नोंथाङा मालाबा गेलेफेरबाय नामा?
गेलेफेरबाय नामा होनोब्लाथ' जोङो उन्दैनिफ्रायनो इदि गेलेबोदों खेलाफोरखौ। दाबो दाथ' बुंनो थाङोब्ला बारा गेलेबांनाय जाला गेलेआखौनो होननानै बुंनांसिगोन। ओ आं एसे ओ क्रिकेट गेलेनायनि बागै एसे फोरमायलांसै ओ क्रिकेट गेलेनायावथ' क्रिकेट ओ गेमाव गाहाय मोनसे टिमाव जिसेथा प्लेयारानो थायो। बेयाव ओ अभार हिसाबै बल खुबैनाय जायो। मोनसे अभाराव द' था बल खुबैनाय जायो। बिदिनो उम ओ ओ प्लेयारफोरनि गेजेराव मोनबेसे ओ मोनबेसे अ' अभारनि खेला गेलेगोन बेखौ सिगाङावनो ओ रायलायग्रोना लानाय जायो जेनेबा दस अभारनि खेला जागोन। बा पास अभारनि खेला जागोन। बिदि हिसाबाव गेलेनाय जायो। बिनो मोनसे प्लेयारा ओ बुखां ओ गावनि अभारसेबां बुनायनि उनाव अपनेेन्ट प्लेयारा
अभार खालामनाय जायो बलखौ
बल मोनसेयाव मोन मोनसे से अभाराव सयथा बल खुबैनाय जायो
औ गासै टटेल बेसांसो लाबोनाय जायो
हटेल होननानै बुङोब्लाथ' गाहायै नोंसो बे गेलेगिरिफोरनि गेजेराव जायो जेनेबा रायलायगोरना लानाय जायो जे जेनबा। दसथा अभारनि खेला गेलेनाय जागोन एफोरबायदि मोनसे थायो।
उम
ओरैनोथ' इन्टारस इन्टारनेसनेल प्लेयारफ्राव जेनेबा गाहायै द'जौ नैजौ अभार बा बाजौ अभार जौसे अभार बिदिनि खेला जायो नाथाय जों गावलियाफोर गेलेनाय याव ओरैनो जों जेनेब। जि दा अभारनि खेला बेफोरबायदि सावरायलायनायनि गेजेरजों खेलाखौ गेलेनाय जायो। औ
क्रिकेट गेलेनायाव मा मा बुस्थुफोरखौ नाङो नांगौ जायो?
औ गाहायै क्रिकेट गेलेनायावथ' गोनांथि थायो गोनांथि होननानै बुंङोब्ला। जोंनि ल' ओ लकेल गामियारि खेलाफ्रावथ' ओरैनो ओ स्टामप नांगोन स्टामपखौ बुग्रा जागाथिं थथाम। खुबैग्रा जागाथिं थथाम नांगौ लोगोसेनो गाहायै जाय बेटिं खालामगोन बिसिनि थाखाय बेट बेट आरो बला बेट आरो बल आरो स्टामपआ क्रिकेट गेलेनायनाव गोनांथि औ दे औ दे-दे